हेल' हेल'
औ नोंथां खोनादों
नोंथांजों आङो दायो मोनसे आयदानि सायाव साव सावरायनो सानदों नोंथां बेनो जाहैबाय औ बर'फोरा जे गोदोहाय आरो दायै माबायदि सोलिदों मोन बेनि सायाव आरोना माने दा माबाफोर सोलायनाय जोङो नुनो मोनबाय नामा आरो गोदोहाय माबायदि सोलियोमोन बेनि सोमोन्दै आरोना सावरायनो हागोन ना नोंथां औ ओरैनोथ' नायोबा माने बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो बिदिनो आबाद मावनानै जाग्रा बेखौनो जोङो नुनो मोनोना नोंथां
औ नोंथां थारैनो
आबादनि अनगायैबो दायो जोङो गोबां बिदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावनानै माने बिजनेस मावनानै एबा बिदिनो साख्रिफोर मावनानै बिदि जानायखौ दानि बांसिन सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना गामि ओनसोलफ्रावबो दायो माने बिजनेस खालामनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो सिगांबो दङमोन नाथाय दानि दिनाव हाय माने बांसिन माने मावनाय दांनायखौहाय एसे खम नुनो मोनसै आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलफोरावहाय नाय आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो नुनो मोनो आरो बेफोर फोर जेरै गोदोनि दिनफ्रावहाय जेरै बिदिनो गुबुन गु गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावनाय बोसोर बोसोरसेयावनो बिदिनो गुबुन गुबुन मा होनो मैगं थाइगं बेफोर मावनायफोरखौ जायो जायगा लायै जायगा दायो माने खम जानायखौ नुनो मोनसै आरोना आरो दैलां दैज्लां बोथोरफोरावहाय जेरैहाय आबाद मावनाय आबाद मावनाय बेफोरखौहाय जोङो खम आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मावो मावा नङा नाथायहायो गासैबो गासैबो सिगांनि खौ नायोबा जोङो सिगांथ' गासैबो न'खरावनो माइ आबाद मावनायखौ नु नुनो मोनोमोन आरोना ओमफ्राय दायोहायो जोङो बांसिन गय बागान बिदिनो रबार बागान बेफोर आबादफोर फोरखौ माने बेफोर खौहाय बिजनेसनि थाखाय माने ओ गायनायफोर आरो बेफोरनिजोंनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना गायनाय फुनायनि अनगायैबो ओ दा गोदोनि दिनावहायथ' जोङो नायोबा बिदि बिदिनो बिदि थांलाय फैलाय बेफोरावहाय जोङो थाबायनानै बा साइकेलफोरजों थांनायखौबो नुनो मोनोमोन नोंथां नाथाय दायो बोथोरा सोलायबोनायजों आरो बिदि गोबां आदब खायदा बिगियानफोरनि आदबफोरजों दा सोलायै सोलायै दानो जोङो माने गोबां जों थांस'नो हायै जायगाफ्रावबो जोङो थांनायखौ नुनो मोनो बेयावबो जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आ ना नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोङो थाबायनानै ओ लामाफोर हान्थिनांगौ जायोमोन आरोना ओमफायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ उम नायबावोबा नुनो मोनो जे ओ जोङो जोंनि बर' गामिफोरावहाय सिगांहायो जेनेबा ओ एम्फौफोर फिसिनाय नानैहाय इन्दि लुनानैहाय मा होनो जि फोर दानाय नुयोमोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि रं बिरंनि ओ जिफोरखौहाय जेन'बा दानानैहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोर एरनाय नुयोमोन आरो ओ बेखौनो इनदि एम्फौफोरखौ फिसिनाय बेफोरखौबो नुयोमोन आरोना ओमफाय दायो जोङो बेफोरखौहाय दानि दिनाव नायोबा गामिफोराव नायोबा माने सोलायनाय बायदि नुयो आरोना माने गैया बायदि नुयो आरोना जायगा लायै जायगा बे बेफोरखौ नुनो मोनला आरो आरो जे ओ न'खर न'खर जे जि दानायफोर हिसानसालि थायोमोन गोदोनि दिनाव बेफोरबो जोबनो थांनाय बायदियानो जानो हमदों आरोना आरो जोंनि औ जोंनि थानाय जानाय बे फोरबो लासै लासै रायज्लायनाय बेफोरबो सोलायबोनो हमदों ओ सम आरो बोथोरजों लोगोसे आरो आरोना ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ मानसिफोरनि साननाय हनायखौबो गुबुन गुबुन जालांनायखौ नुनो मोनो सिगाङाव जेरै आरो दा एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो फरायनाय लिरनाय बिथिङावनो होनोबा फरायनाय लिरनाय बिथिङावबो जोङो गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनदों सिगांनि ओ समाव जोङो गामि ओनसोलफोरावहाय लेखा गोरों मानसिफोरखौनो माने खम नुनो मोनोमोन आरोना ओमफ्राय दायो सम आरो बोथोरजोंहाय ओ खाब जानानै माने गोबां बिदिनो गोरों गोरों मानसिफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो माने ओ ओ समजों लोगोसे माने सोलायबोनो हमगासिनो आरोना मानसि मानसि माने आरो गोबां रोखोमनि आरो बेखौबो नुनो मोनो माने मानसिनि बिबां बांनायजों लोगोसे जोङो हाग्रा ओनसोलफोरखौहाय ओ सिफायनानै माने बेफोरावहाय न' लुहैनाय बेफोरजों बेफोरखौबो जोङो मा होनो ओ नुनो मोनो आरोना दानि नि दिनावहाय दा आङो नोंथांखौ बेखौनो फोरमायनो खावलायदों जे ओ नोंसा नोंथांनि ओनसोलावहाय मा दासिमबो गोदोनि बायदिनो सोलिनानै दंना मा माबाफोर सोलायनायखौ नुनो मोनखो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा ओ थारैनो मोजां बा सैथो खोथाखौनो सोंदों जोङो आथिखालाव जोङो गोदोनि आरो दानि जोङो सोलिनाय हुदा बेखौ जोङो गोबां फाराग नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां जोङो गोदो निफ्राय लानानैनो जोङो दिनैहालागैसिम जोङो गोबांथार सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां जोङो गोदो गोदाय मा अन्थाइ मुगा होननानै बुङोमोन जोङोना बै समाव जोंनि थांना थानाय बा मा माखासे जानाय हुदा थानाय हुदा बैफोरो एसे आलदा रोखोमनि नङा होनबा नाथाय जोङो आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जेरै जोङो अन्थाय मुगा नि समाव जोङो खोनानो मोनो बिसोरो मा अन्थाइ दन्दर आव थानानै बा माबेबा हाजो दन्दराव थानानै बिसोरो माबा जिब जुना- र बुथारनानै बा नाफोरखौ जोङो हमनानै बिसोरो जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो बै समाव समाव बिसोरो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायथिङोमोन ओ मानो होननानै बुङोबा मोनसे जायगायाव जोङो गोबां गोबांथार जिब जुनारखौ मोनबाय थाया बा आदारखौ मोनबाय थाया नालाय बै समाव आरो बिसोरो थाजिर नङामोन आरो बिदिनो बिसोरो माखासे अन्थाइनि थुख्राफोर आरो मा खासे बायदिनो माखासे ओ ना मा जिब जुनारनि आरो बेफोरबाय बेगें बेलाफोर बेफोरजों बिसोरो मा मैहुर खालामनानै जायोमोन आरो बे समनिफ्राय बारबोनानै जोंहा माखासे सम मोनफैदों बे सम समा जाहैबाय जोङो बेबायदिनो फिसा फिसौ ओ न' लुनानै जानो सोलोंनाय बा रायजो जानो सोलोंनाय बेबायदिनो ज' ज' थानो सोलोंनाय बा गामि दानो सोलोंनाय बिस सफैदों आरो बे समाव बिसोरो एसेबां मानि जौगानाय नङामोन जेरैहाय फिसा फिसौ आबाद मावदोंबाबो बिसोरो मा गोबांथार आबाद माव मावनाय बिस्रा माबा गैयामोन साननो हनो बेबायदि गियान गैयामोन आरो बिसिरनाव माखासे माबायदि आबाद मावोब्ला माबायदि आबादा जोंहा ओ बोसोर फिरायगोन एबा बै आबादसिम मोनहैफिनगोन बेसिबां बिसिना साननाय हनाय बा हिसाब गैयामोन आरो जायनि जाहोनाव गोदोनि दिनाव बेबायदिनो रसा नांनायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां बेनि उननिफ्राय माखासे जानो लोंनोखौ बुथुमनो रोंजेनबोदों आरो बिनिफ्राय जोङो मोनसे गेजेर सम सफैबावदों बे समाव जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो गामि ओनसोल दाबाय आरो नाथाय मा होनो हान्थामेला राहा जोंहा मोजां नङामोन आरो बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां नङामोन जेरैहाय हान्था मेला राहा होननानै बुङोबा जोङो बै समाव बेबादिनो लामाफोरा मोजां‌ नङामोन जेन' बिसिनाव जोङो गारि मटर गैयामोन नालाय खालि मानसि थाबायनायल' लामा थायोमोन आरो बेबायदिनो ज ओ लामा फोरा हाग्रा बारि गेजेरजों जागोन आरो बेबायदिनो फारनै लामानि फारनैथिंजाय हाग्रा हाग्रा दुफुबननाय आरो बेबायदिनो लें लें मोनसेल' देर जानाय बायदि मोनसे आगान थाबायबाय थाग्रा मोनसे लामा थागोन आरो बिनिफ्राय जोङो अबेबा हा बाजारफोराव थाङोब्ला ना‌ बबावबाफोर थाङोब्ला बा ससे ओंखारबा बेबायदिनो लेवार बाजालायनाय ना बा माबा मोनसे ओ बेबायदिनो जिब जुनारफोरजों मोगा मोगि जानांनाय बेैफोरबायदि जायोमोन आरो बेबायदिनो माखासे बेबायदिनि उनाव जोंहा माखासे माखासे साखा दिहुननो रोंबाय बेबायदिनो साखा दिहुननो रोंनायनिफ्राय गारि बानायबाय मोसौ गारि मैसो गारि बिदि बानायबाय बै स मावबो जोंहा लामाया जौगायाखैमोन आरो जेरैहाय जोङो लिक दब्लाय महरनि जों जोंहा लामा जेरै साखाया खारबाय थानाय जोङो लांदां गुबुन माखासेफोरा हाग्रा बेफोरबायदि जायोमोन आरो बिनि उनाव माखासे ओ बेबायदिनो साइकेल ओंखारलांबाय गारि मथर ओंखारलांबाय मबाइल जुग फैबाय सोलों थाइ बिथिङाव दावगालांबाय बिदिनो ओफ्राय लासै लासैनो मा हान्था मेला राहा जोंहा जौगालांबाय गारि मथरनि राहा जोंहा गुबुन दाबसे सेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय जोंहा थांलाय फैलाय खालामनायनि राहा बेबायदिनो दै लामाजों थांनाय राहा अख्रां लामाजों थांनाय राहा आरो बेबायदिनो रेलगारिनि जोै जोंहा थांनाय राहा बैफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिं बियाव गोबां जौगाबोबाय आरो बिनिफ्राय जोङो आरो माखासे समाव जोङो बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनाय आरो जौ संनाय बैफोरबायदि हुदाफोराबो जोंहा बिराद गाज्रि खालामदोंमोन मोनसे समाव जायनि जाहोनाव जोङो गुबुनफोरजों सै सै खालामजादोंमोन मुगै जादोंमोन नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव बिसोर बेबायदिनो बुजिलायनानै सानलायनानै माखासे रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा माखासे रोंगौथि गोनां मानसिफोरा हानजा दानानै बेबायदिनो ज ज मिथि नाय बा बुाजायलायनाय बा फोरमायना होनाय खिन्थाना होनाय बेबायदिनो जौ बुख्रुबनाय अमा फिसिनायखौ होबथानाय बेफोरबायदि खामानिनि गेजेरजों आरो माखासे गामि गामि सोलोंथाइ होनाय आरो फरायसालि गायसनाय बेबायदिनो जोंहा देहा फाहामसालि गायसननाय बेफोर बेबायदिनो लासै लासै मोनफानि उनाव मोनफा फारि फारि जौगाबोदों आरो नोंथां नङा होनबा बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि गोबां सोलायबोबाय आरो नोंथां बेनोसै आरो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां गोजोन्थों